औ खुलुमबाय नोंथां । नोंथां औ गोजोन बेलासि । दा नोंथांजों आङो बेखौनो सावरायनो हरदों जे ओ जोंनि जे बर' हारिनि माने बर'फोरनि ओ जानाय लोंनाय ओ बेफोरनि सोमोन्दै आरोना ।
औ नोंथां अ ।
नोंथांनो बर'नि ओंख्रि ओ सबायाइजों साम'जोंखौ मोजाङैहाय एसे फोरमायना होनो सानो । आरोना नोंथां औ औ । जोङोथ' सबायाइजों साम'जों होनबा बर'नि ओंख्रि होनना नै मोनथियो ना नोंथां जोङो बे सबायजों साम'जोंखौ जोङो माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै आंङो सुंद'यै नोंथांनो फोरमायनो आरो ना।
औ नोंथां दे फोरमायदो।
औ। जोंथ' साम'खौ बहा मोनो होमबा जोङो साम'खौ माने जाम्फैफोर बादि जिरा दैमानिफ्रायहयो। माने हमनानै बा खननानै लाबोनाय जायो आरो।
औ नोथां।
औ बेखौहाय जोङो माने जाम्फैनिफ्रायहायो माने दै-दैखौहाय मोजाङैहाय मा होनो ओ गोग्गोआवहाय माने बेखौहाय साम'खौहाय ननायागिरहैनाय जायो आ आरोना ओमफ्राय नागिरनानै बेयावहाय साम'खौहाय ओ जोङो हमनानै लाबोयो। ओरैनोथ' जोङो बांसिनो साम' ओंखारनाय ओ समखौहाय बेलासि बा मोनायावहाय। बांसिन ओंखारनाय नुनो मोनो जेरै- साम'फोरखौ जोङो माने बनजार लाना नायबो। ओ हमहैनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो गोबां औ सा म'जों लोगोसे जुदि नोंथाङा मोनायावहाय ओ माबाफोर हमनो गोसो जायोबा खांख्राय बा नाफोरखौबो मोनो आरो औ साम' औ सा साम'खौहाय जोङो माने हमनानैहाय लायो आरो ओमफ्राय बेखौ लायनानैहाय। ओ हरसे जोङो सोमनानैहाय दोनफैयो आरो जेन' साम'नि मैलाफोरा। ओ जे माबाफोर जानायफोरा जेन' खिगारनानै खिजों थाङो बेखौ जोङो साफा जाथों होननानै मोनायाव हरसे दैयाव सोमनानै दोनो बेनि अखायै यै जोङो साम'खौहाय मोजाङैहाय सुनानै जोङो साम'नि दाखोनखौ हाय बेखौ बोखानानै जोङो साम'खौहाय खिथुखौहाय दानस'नानै होयो आरोना। बेनि उनावहाय जोङो दानस'खांनानै जोङो साम'खौहाय। संख्रै आरो माबा होनानै मा होनो ओ लेबु नङाबा ओ गोखै बुस्थु जिखुनु जा या होनानै जोंङो बेखौहाय साम'खौहाय। ओ मैलाया जेन' अख'यो बिनि थाखाय जोङो बिदि होनानैहाय ओ मो जाङैहाय सुनाय जायो आरो ना साम'खौहाय फुनानै सुनाय जायो। ओरैनोथ' जोङो सान्द्रिफ्रावहाय सुनायखौ नुयो आरो ना। सान्द्रि संग्राय बेफोरावहाय सुनायखौ नुयो आरो मोजाङै फुख'नानै। बे औ थौफ्रावबो सुनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो ओ जोङो साम'खौहाय ओ बिदिनो सु बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि साम'खौ जायो आरो। ना जेरै- साम' लादाय आरो साम' ओ बै जे ओ ओ साम' खहे होननानै बुङो बेखौबो जायो आरोना दा बेखौनो औ जोङो बिनि बेखौहाय जोङो बिदि मोजाङै सुखांनानैहाय दैजों सुनानैहाय मैला खारजासे सुनानै जोङो बेखौ मा होनो ओ एवनाय जायो आरोना। आरो बेखौहाय एवनानै मोजाङै एवनानै जोङो दै होनानै मोजाङै गोदौहोयो आरो।
औ नोंथां।
औ बेखौहाय गोदौहोनायनि उनाव जोङो माने ओ ओरैहाय ओ फारसे बिथिंहाय जेन'बा ओ मोनसेखौहाय मोनसेखौ सबायजों साम'जों नालाय जोङो सबायखौहाय सिगाङावनो माने रुनानै लाग्रोगोन आरोना।
औ नोंथां।
ओ सबायखौहाय रुनानै लानायनि उनावहाय जोङो माने बेयावहाय सबाय एवनायावहाय माने बेयाव दै होनायावहाय जेब्ला सबाइ नि दैया रानहां रानहां जायो माबा साम'नि दैआ रानो अब्ला जोंङो बे सबाइखौहाय बागार होनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय जोङो मोजाङैहाय बे खौहाय ओ मा होनो मोजाङै गोदौहोनानै जोङो बेवहाय ओ माबाखौबो होनाय नुनो मोनो जेन' रिमिनो आराम ओ मिलायो आरो मोदोमो बिनि थाखाय जोङो खारैखौ होनाय नुनो मोनो आरो। आरोना आरो आरो जोङो ओ न'आवनो फिसिनाय जेब्ला ज' न'आवनो फिसिनायथ' नङा न'आवनो माबानाय गायनाय बेखौबो जोङो बे गंगार दुनियाखौबो सबायावहाय मोदोमनायनि माने ओ सारनानैबो होनाय जायो आरो ना माने सारलानानै होनाय जायो। जों मोजांहाय बेयो। मोदोमो आरो ना। सबाय ओंख्रिया बेनि थाखाय जोङो बेखौबो होयो आर ना गंगार दुनियाखौ। औ बेनि गेजेरजोंहाय जोङो बेखौ साम' आरो सबाय खौ जायो आरोना साम' आरो सबायनि अनगायैबो जोंहा दंबावो माने बे सबाय ओंख्रिजोंनो दाउजोंबो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां । दाउ बेदरजोंहाय जोङो न'आवनो फिसिनाय जोंनाथ' बर'फोरा दाउखौहाय न'आवनो लायो नालाय बे न'नि दाउफोरजोंनो माने ओ माबाखौ सबाय ओंख्रिखौहाय जायो आरोना नोंथ नोंथां माने बिराद गोथाव मोनो जानायावथ' टेस्टआनो आलदा जाखायो। माने आरो बेखौहाय सोरबाफोर जायोबा बेखौ मोनथिखागोन जे माने बर'नि ओंख्रि होनानै आरो ना
औ नोंथां।
नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो आरो माने बर'नि ओंख्रि आरो ना। ओमफ्राय बेखौ माबोरै बानायो बेखौ सुंद'यै फोरमायना होबानो जाबाय।
बर'नि ओंख्रि होनबाथ' जों ओरै आङो नोंथांनो फोरमायनोसै जेरै जों बर'फ्रा ओ थालिर फस्ला थालिरनि मादाखौ जायो बिनि सोमोन्दै आङो माब्रै माखौ जायो माबायदि माबायदिखौ जायो एबा माजों जायो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै जेरै आङो थालिर फस्लाखौ बुंगोरसै थालिर फस्ला होनना बुङोबा जोंना थालिराथ' गोबां रोखोमनि थायोना नोंथां जेरै थालिर आथिया थालिर जाफुवा थालिर मालबग आरो दानि गोदान गोदान आबाद मावग्रा थालिर। बिफां थायो जेरै जों थालिर फस्लाखौ होनना बुंङोबा जों थालिर आथियानिखौसो जायो नोंथां थालिर आथियानि बे जेब्ला जों सिंनि मादा सानि बिगुरखौ जोङो बोखार बोखार था थालिरनाथ' गोबां बिदिनो जाबखो जाबखो जेरै माबा थायोना औ बिदिखौ जोङो बोखार बोखार जेरै सिंनि मादाखौसो ओ हाननाय जायो आरो नोंथां जेरै एसे गथा जागोन बे ओ एसे गथा बे बेखौ जोङो। हाननानै माबानानै जिरखांनानै जोङो जेब्ला लागोन ना अब्ला बेखौ लाखांनायनि उनाव जोङो। बेखौ सिखाजों सि सिखाजों मिजि मिजि मिजि मिजि हासिगोन जों बेखौ थुख्रा थुख्रा जेरै जों ओ आलु भाजा एवनो नागिरबा जों आलुखौ गोलाव गोलाव हाया होमबा थिग बिदिनो जों बेखौ बिदि हानानै लागोन। हाखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ सुगोन सुखांनायनि उनाव जों जेब्ला बेखौ बेखौ जों माजों संनो एबा जों बांसिनानो नुयो जों बेखौ अमा बेदरजों संनाय। अमा बेदरजों माबायदि सङो जों बेखौ मिथिनोसै होनबा जों अमा बेदरजों संनोबा जों गिबियावनो बै थालिरखौ हा लानायखौ जों मोजाङै सुग्रोनांगोन सुखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला अमा बेदरनो संगोन ना जों अमा बेदरखौ जों गिबियावनो सुनानै एबा बाजारफोरनिफ्राय लायगोन अमा बेदरखौ लायखांनायनि उनाव सुनानै बेखौ जों उनाव मोजां एवगोन जेरै जों एवनाय समाव जों थाव एरि मस्ला गरम मस्ला जिरा पाउदार हाल्दै संख्रि संख्रि बानलु बिदिनो जिरा बेबायदि मस्ला अब्ला जों होगोन अमा बेदरखौ जों मोज्जां एवग्रोनानै फ्राम फ्राम थावजों एवग्रोनानै जों जेब्ला अमा बेदरा मोननायनि जा दो दिनो ओ बाजि पारसेन्टसो बाजि जौखोन्दोसो जेब्ला अमा बेदरा मोनगोन ना अब्ला जों ओ थालिर फस्लाखौ जों खारनानै लानाय थालिर फस्लाखौ बेखौ जो जों अमा बेदराव होगोन होखांनायनि उनाव जों बेखौ मोज्जां एरनानै जों दसे सम खोबहाबना दोनगोन खोहाब खोबहाबनायनि उनाव जोङो बेखौ उनाव खोबहानानै जेब्ला थालिरा रुइ रुइहां जागोन अब्ला जोङो ओ बेयाव दै होगोन जों दै होखां खांनानै जोङो ओ बेखौनो जोङो ओ दैखोनो जेब्ला दैया रानजोबगोना होमब्ला जों थालिर फस्ला ओंख्रि जाबाय आरो जों थां बिदि जों अमा बेदरजों बां नुनो मोनो बेखौ जेरै बे जेब्ला मोनहां जायोब्ला बिनि संख्रिफोरखौ जों साखिनानै मोजां गोथाव जांगोना जायाखै जों बिनि ओ मोन्दांथिखौ लानानै जों उनाव आराम जानोसै आरो नोंथां बे बेखौनो जों थालिर फस्ला होननानै ओंखाम बेखौनो मोनथियो आरो थालिर फस्ला्लाया जोंना आं दहय बुंनाय बायदि जों बांसिनैनो ओरै जोंनि गामि ओनसोलफ्राव थालदिर फस्लाखौ आथियानिखौ जायो जों नाथाय ओरै गोबां सुबुंफोरनि जायगायावनो थालिर आथिया गैलायि जेबो सोरबा सोरबा थालिर जाफुवा थालिर मालबक सिनिसाम्पा बिदिनि मादा खौ जायो आरो थालिर फस्लाखौ होनना बुङोब्ला जोंहा मोनसे
बर'नि गिदिर फोरबोआव जेरै बाहायो जेरै सारादु खुंनाय जेरै बर'फ्रा बेयाव बाहायनाय जायो आरो जेरै ओ जेब्ला सारादु जागोन ना अब्ला बेखौ संनानै थाव संख्रि बावलुआलुसिनो संनानै हाल्दै गैयालासिनो संनानै बेखौ ओ गथ' एबा बोराय बुरै बयनिबो जाहोगोन ओ बेनो आरो थालिर फस्लाया ।आरो जोंनि बर'फोर जाग्रा होमबा गोबां रोखोमनि दंबावो जेरै थास' बिबारखौबो जायो जों बर'फ्रा थास' बिबार थास' हारि बेबो थास'आनो जायो नाथाय थास' बिबारा जेब्ला ओ बिलाइफ्रा खिलिजोबनानै बिबार बारो बियो दैज्लां बोथोराव बारो जों बेखौ बर'फ्रा जायो। ओ बेखौ जोङो थास' बिबारखौ होनना बुङा जोङो थास' बिबारखौ गिबियावनो जों थास' बिफांनिफ्राय मोनगोन थास' बिफाङा बबेयाव दं बिनिफाय जों नायगिरनानै बिबारखौ लाबोनानै जों बि बु मोनसे मादा थायो जों मादाखौ बख'नानै आरामनो बेखौ हानानै लागोन जेरै मैंफोरखौ जेरै सबाय बिमाफोरखौ थुख्रा थुख्रा हायोना थिग बिदिनो बेखौ हानानै लागोन जेब्ला बेखौबो जों थासि बिबारखौ अमा बेदरफोरजोंबो जायो। आरो दाउ फै दाउ बेदरफोरजोंबो जायो आरो गाव गोजाबो मैथा होनानै जों जानो हायो आरोखि। ओ थास' बिफोरखौ मारै स मो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो थासारि बेफोरखौ सायग्रोनांगोन सायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ मोज्जां सुनांगोन सुखांनायनि उनाव जोङो ओ जेब्ला आं नोंथांनो अमा बेदरखो संनायनि फरमुलाखौनो खोन्थानोासै आइदा आ ओ आइदियाखौनो औ। जोङो जेब्ला माबागोन अमा बेदरावनो संगोन ना अब्ला जोङो बे थास' थास' बिबारखौ जोङो फारसे साइडजों ओ रुनानै लागोन रुनानै जोङो मोज्जां बेखौ रुखांनायनि उनाव ओ गेब्लेहोगोन जेरै जों ओ सा दावगंजों सागोन आरो सागंजों साबाबो ओरैनो एवबाबो जायो एवबाबो आं नोंथांनो ओ सागं सानानै खोनथो ओ सागंनि फरमुलाखौ खोन्थानोसै दे जों मोज्जां सागंजों सानानै जों बेखौ उनाव गेब्लेहोजोबगोन बाव जोङो जेब्ला थास' थास' हारियाथ' मानो नालाय मानिनि थाखाय जोङो बेखौ ओ मैथा एबा गोखै गोखै बुस्थु जोङो बेयाव हो गोन हो दे थास' दो बिबाराव जेब्ला जों अमा बेदरजो संगोन अमाव अमा बेदरखौ जोङो मोजां एवगोन जेरै मस्ला मस्लि- थाव जिरा गरम मस ला गरमरिस बेबायदि होनानै जोङो एवगोन एवखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला बेदरा ओ बिदिनो जिद' जौखोन्दोसो मोनखागोन अब्ला जों बे समाव थास' बिबारनि रुनानै लानाय जोङो बेयाव होगोन होखांनायनि होनानै जोङो बेयावबो खोहाबना दांगोन बिदिनो मोजां गोदौ होगोन आरो बेयाव मानिनिबो जोङो दै गुदुं लुनानै होदेरगोन जाहाथे थास' हारियाथ' मानो नालाय नोंथां बिनिखायनो जोङो मोन बा दै गुदुं होबाय बिनि उनाव जोङो जेब्ला दैया गावनि नांगौखिनि बायदि जायो अब्ला बिदैया गावनि नांगौ खिनि जायो अब्ला जोङो बिदिनो संख्रिै साखिनानै आरामसे माबा जानो हाबाय आरो नोंथां बेनोसै आरो बे बर'फोरनि बेफोरबो ओंख्रि आरो नोंथां
औ औ आरो बेनि अनगायैबो जोंना मुंदांखा ओंख्रि माबा मोनसे दंबावो जेरैहाय नाफाम आ बेखौबोथ' जायोना बर'फ्रा बिरादनो जायो माने बेखौहाय
नाफाम बाबो बर'निनो औ
औ माने बयखौबो माने मोनफ्रोमबो नख खरावनो बे नाफामखौहाय माने नुनो मोनो आरोना नों थां माने न'खर न'खरफ्रोमावबो नाफामा थाजोबो आरो ना गोदोनि दिनाव नाथाय दा एसे खम नुनो मोनसै केरला
फामनि मोदोमनाया आरो आलादा जाबायनो नोंथां। दे होमबा नोंथां जोंना औ उनाव लोगो मोनलायसै